हेलौ खोनायाखै? नोंनिया खोनफायाखैलै आंनाव हेलौ हेलौ। हेलौ मार नोंनिया मोजां खोनाफैयाखै आंनाव।
जाबाय खोनायाखै
ओ दासो खोनादों ओ खोनाबाय खोनाबाय।
खोनाबाय दा ए
औ औ दे होमबा टपिकआ बैसागु लासि ना
औ
ओ बैसागुआथ' मोनसे बर' हारिनि मोनसे माबा ए खोनादों
बारा मोजां
हा ए खोनायाखै
एबार खोनाबाय दानिबावै
ओम ओम
बैसागुआ बर' हारिनि मोनसे फोरबो जाहैबाय आरोना।
औ औ
ओम दायो बर'फ्रा बैसागु बोथोरबानो गावनि गोसोखौ बोदोर खालामो नङा होनबा?
नंगौ नंगौ औ
उम नोंसोरनिलाय बैसागुआलाय बोरै जायो गामिफ्रावलाय?
जोंनिखौथ' बैसागुआ एखदम माने गाजा गोमजा बयबो माने रंजा खुसियै मोसायो आरोना। खाम, जथा, सिफुं, सेरजा बिदिनो बायदिसिना माने लानानै एकदम माने ओ दुंगा खुसियै मोसायो।
जोंनिथिंबो बिराद माने उन्दै गेदेर गोरोबलायनानै मोसायो आरो बैसागुआवबा। आरो बिदिनो माखा माखासेया गोरोन्थि बुजियो गाव गावल' माने न'फ्रावल' बिदिनो रंजा खुसि थायो गुबुनजों रंजानो रोङि आरो माखासे जों गामियाव उम गाव गावनिखौल' सानो आरो बांसिना
दानि जुगावथ' मालायजों बांद्राय माबा गैला नालाय जों गामियाव। बिदिनो बैसागु बोथोरावबो ओंखारनो नागिरला आरो सोरबा सोरबा।
ए दाना बिदिनो जाजोबलै बांसिनानो।
उम
माने मोसानोनो नागिरला
उम दानि जुग औ उम उम गावजों गाव बर' फारि बायदियिखौनो मोनला बर' होननानै सिनायथिखौनो होनो नागिरला आरो ना दानि जुगनि मानसिफोरा।
औ
उम गोदोनि बोराय बुरैफ्रासो लाखियो। हम बिसोरो न' न' हाबलानानै जायो लोङो आरो बैसागुबा आरो आथिखालाव बिराद बैसागुबो गिदिर गिदिर खुङोना फांसन इदिनो माबा इदिनो खुंनानै गामि दरनै दरथाम लोगो नानानै खुङोना। बेफोरावबो दानि जोंनि गथ'फ्रा गोबां बाहागो लानो हायो आरो। उम मोजाङानो जायो आरो बिदिबा मा होनो बिनि रोंगौथिखौ। मोननो मोननो हायोना।
उम
नोंलाय मोसागोन ना मोसाया बैसागुआवलाय?
आं मोसायो मोसानायाथ' हम मोसायो दा उम नोंबो मोसायो दा?
आंबो
उम बोसोराव खनसे फै न मोसानांगौ लाय मोसानांगौ आरोना।
औ आंथ' मालाजो फैफिनगोन नोङो।
खम रंजा उम खाम, जथा, सिफुं बयबो दामै दामै ज' ज' मोसालायो सेंग्रानि सेंग्रा सिख्लानि सिख्ला आरोना। उम उम बोराय बुरिफोर आलादा गथ' गथ' गथायाइफोरा आलदा आरो
औ
आरो बे मोनसे जायोबा गथ' गथ'फ्राबो दाना सेंग्रा सिख्लाफोर ओंखारोना। ओ नोंसिनिथिं ओंखारो ना खारा बिलाइ
जों थिंबो ओंखारो
उम एसे जारला जायो आरो उसुबिदा जायो आरोना। ओम सिंग्राफा जों सेंग्राफ्रा सेंग्रा ओं सेंग्राजों सिख्ला बिदि मोसाबा गथ'फ्रा एसे उसुबिदा जायो आरो गथ'फोर मोसानो उम गामियावबो उम माने गथ'फ्राबो गावसिनि माबाजों ओंखारनो नागिरला उम
नोंसिनियाव बैसागु मैसाग्राफ्रा बेसे बुरजा जायो
बिदिनो बुरजायानो जायो मानसिफ्रा बेसे मा बायानो जायो नोंसिनिथिं बेसेसिम जायो जानायालाय
जोंनिखिजाय पन्सास जनसोआनो जाहैयो
उम जोंनिथिं बिदिनो जायो नोंसिना गामिया गिदिर दां ना खैगरसो दङ नोंसोर गामियावलाय
जों
अ जोंनियाव माबा दङ फिफ्टिफाइभसो दं आरो फर्टिनाइनफोर
ओ ओ
बिदिनो ओंखारजोबो गासिबो
औ
उम गथ'फ्राबो मोसानो लुबैयो नालाय औ उम ओमफ्रायो एबारनिफ्राय जोंना ओंखारनो मोना बायदि आरो क्लास ओइट ओइट सिमा ओंखारनो मोननाय नङादां जों गामियाव गथ' गथ'फ्रा क्लास ववाननिफ्राय ओइदा सेंग्रा सिख्लाफोरजों नामाव गोगल्लैनाय नङा आरो जोंनि गामियाव
ए
उम माने गथ'फ्रासो आलदा मोसानांगोन
ए
उम उम
गामसा गो थां गस्ला गुफुर आर'नाइ लाना समायना नुयोना
उम आरो लोंनाय जानाय आरो लोंनाय जानाया एसे जायोना नोंसोरनिथिं
जायफोरो
जोंनिसिमबो एसे लोंनायफ्रा खम जाहांबाय आरो जानायालाय होनबाबो सोरबा सोरबा लोंनानै फेलाबायो
औ जोंनिथिंबो बिदिनो खायफाया
औ बेराय फैदोंमोन उम गाबोन थांसै स्कुलसिम सानै थानो हायामोन औ बिदिनो मोजाङानो जायो आरो दानि जुगावबो
औ
बे जोङो बेहाय जों माबाखौ बैसागुबो गारनो हाया जाहैबाय उम बेथ' जोंनि बर' हारिनि आमाइ थखलसोना उम उम गयबो माला गोदोनिनि फालिबोनाय
ओ
होनबाबो लोंनाय जानायाव एसे खमायनांगौ आरो
औ खमायनांगौथ' आरो बे बैसागुआ सोलिबोबाय थानाय ना
उम
दासिमबो माने बिखौ नागारना हायाखै आरो माने बेखौनो नागार खानायबो नङा बे मानोना बर'निनो देरसिन फोरबो ना
माने जखान जखान लों थानांगौ आरो ना लोंबाबो उम मोजां जायो
उम
माने जे फेला बायलाबायग्राबाथाय गाज्रि गाज्रि नुयोना गामिनि थासारिखौबो औ गाज्रि जायो थ' आरो उम नोङो लोंफेरदोंना लोंफेराखै
ङो लोंफेराखैलै
ए आंनो खुगायाव दासिमबो सोफेराखै लाङो बे बुस्थुखौ उम गाज्रिखाना बे बुस्थुआ ओंखायनो जों मोनथिखाबाय नालाय मानो थो लाबावनो ना मोनथिनानै उम मोनथियैफ्रासो लायो।
खायफाया बैसागुनि नामै लुङो आरो ना
उम बैसागुनि नामै
एसे एनै लोंनायाथ' जेबो नङा बाराद्राल' लोंनो नाङा आरो‌ माने
औ ओं
लिमेट थानांगौ माने
उम नोंसिना बह हैमानलाफोर जागोन जाया गामिफ्राव जायोथ' ए ओं जोंनाबो दाखलि जोंना जोंना दाख्लैबावै दाख्लै दाख्लै थांनायावसो फार्स्ट टाइम जादों।
ए
उम बे उम हा
बेसिगिदेर जानाय
एसे एसे बिदिनो ज' खानि जादों मानो गिदिरबो नङा फिसाबो नङा उम बिदिनो आं सादोंमोन
ए
फ्राइस मोनबाव दों सो हम मोसाबा इदिनो सेंग्रा मा आङो सासे सिख्लाजों मोसादों आरो।
आस मा नाम?
ओइ रनिमा गामिनिमोन
आदसा
उम बैखौ मोसादोंमोन आरो दोनखारलांनोसै‌ थुदो तामिल लाडुआव खौ
ए बे मेथाइखौ मोसादों होनबा?
औ ओं
आ
ओम भिडआ बै बेलेगफोराव दंलै खेबनाय
ए
उम नोंलाय मा मा मालाबा हरलै औ औ।
आ
नोंलाय मा मायाव लानायमोन?
बेहायो बे नोंसिनि फान्सन जानायाव होन्दां।
ए
उम।
आङो मोसायाखैलै आङो।
ए उम बेलेग खारनाय बादायलायनाय गासिखौबो होजोबदों दा? होदों ओं।
ओइ जाथ'सिगोन नामा?
ओ
औ दे दे ओं।
दे होनबा ना
औ दे दानदो?